हेल' हेल'। हेल'। अ नोंथां आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हेल'।
नोंथांजों आं दसे सम रायलायनो हागोन ना? हेल' हेल'।
औ औ हागोन नोंथां। नोंथां।
अ अ अ। अमा बेदरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा अमा बेदर संनाया माबोरै सङो नोंथांमोननिसिं एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा एसे फोरमायलाय।
औ ओ अमा बेदरा जोंनि बर' फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दोरों जाबोनाय मिथियो ना नोंथां? अमा बेदरखौ माने बुंनो थाङोब्ला अमा बेदरानो जोंनि बर' समाजाव गाहाय मोनसे माने जायगा आवग्रिना दङ। मिथिगोना नोंथां मानो ओमबोला अमा बेदरखौ माने जोङो अमाखौ जोंनि बे खेराइ
औ
बेफोरावहाय बुलि होनाय जायो। गोदो गोदायनि बर'फोरा औ बाथौ फुर्बोफोरावबो बोलि होनाय जायोमोन जायखौ बुलि बाथौ बुङो।
औ
औ बेफोरावबो अमा बुलि होनायखौ जों मोननो हायोमोन आरो अमायानो जोंनि बर' फोरनि गेजेराव गाहाइ माने जायगा आवग्रिना दङ। अमा गैयाबाथाय जोंनि औ अमा गैयाबाथाय जोंनि बर' समाजाव बे खङाया जाया होननानै बुंनाय मानो होमब्ला जोङो अमा औ
औ
हाबायावबो बाहायनाय जायो ओंख्रि संनाय जायो। अमा बेदरखौ आरो जोङो सारद' बा गुबुन गुबुन बर' समाज नि बायदि बायदि। बेबायदिहाय ओम समाज खुंनायाव बे फोरबायदि संना जानाय जायो नों थां अमा बेदरखौ जोङो सबाइजों जानाय जायो।
औ
मिथिमोना नोंथां?
मिथिबाय नोंथां मिथिबाय नंगौ औ।
बेनिफ्राय मैथाजोंबो जानाय जायो।
औ
मिथिबायना नोंथां? औ आरो जानाय जायो जोङो जोंनि बुहुद माने मख'जाथाव जाग्रा आदारानो जाग्रा आदार हिसाबै माने जाग्रा ओंख्रि हिसाबै बै जोङो ओ नारजिजों अमाखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां। औ नारजिजों अमा सबायजों अमा। आरो बायदि बायदि रोखोमनि अमाखौ बायदि बायदि मैगंजों जोंनि बर' समनि गेजेर जेराव जानायखौ मोननो हायो नोंथां मिथियो ना औ हयथ' नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आरो मो मोजाङैनो बुंनो हागोन जा
औ बिदिनो नोंथाङानो ओ फ्राय बुंबायानो जों जोंनिथिंबो ओ आंनि ओनसोलावबो अमा बेदर अमाखौ ओ बोलि ब थौआव बोलि होनाय जायो ओम आरो बिदिनो मोन फ्राय फोरबोआनो बर'फोरनियाव अमाखौ बाहायनायखौनो नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ इदिनो अ अमा बेदरखौथ' हाबा भस माबा मोन से फोरबो आरिफोरावबोथ' होनाय नाय जायो। अ आरो न'आवबो फिसिनानै गोब बां रां आरजिनाय नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ। अ आरो ओम ओम बिनि गेजेरजोंनो ओ अमाखौथ' थ' ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनायखौबो नुनो मोनो बर'फोरा फिसिनानै नंगौना नोंथां? ओम आरो बेखो खौनो ओ बर'फोराथ' ओ थिनानै जाना दोन जे हुदा दङ थ'
औ नंगौ नों
अ इबे बेफोरबायदि फोराननानैबो ओ आसार बानायनानै ओ गोबां आइजोफोरा जौगानाय नुनो मोनो आरो। ओम दे आरो ओ ओम मा होनो अमाखौनो आरो नारजिफोरजोंबो स माने बहुत सबायजों जायो गो अमा गोरान। अम नारजिजों जायो। बिदिनो ओ नोंथाङानो बुंनाय बायदि दि आरो अमा मेजेमजों नारजि दोलो। थालिर फस्लाजों दा ओ- अमा इफोरबायदि अमा खाजि। बेफोरबायदि जायो खोनाबाय ना नोंथां? औ औ जेरै अमा खाजिखौ मोदोम मेजेम बिखा बिबु गासिबो। गोदानानै सुनानै थियारि खालामना लाग्रोनानै फार्स्टआव बेखौ एवनानै जायो आरो औ। दोआव ओ- थाव सेरनानै जेनेबा सारायाव थाव सेरनानै अमा बेदरखौ होनानै एवनो नांगौ फार्स्टआव अमा। खाजिखौ सङोब्ला। बिदिनो संख्रि बानलु हाल थारै मस्ला दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होनानै मोजाङै एवथाबनानै ओ- दै होनानै संनो नांगौ आरो अमा खाजिखौ जायोब्ला ओम। ओमफाय जेब्ला अमा बेदरा मोननानै दैया राननो लागै हमो थिग बे समावनो बुथुमना लाख खानाय जेनेबा बिथैखौ एवफानो नांगौ आरो दै रानजासे खोनाबायना नोंथां? बे रोखोमैनो उम एवबाय था ओ-एवबाय थानानै एवनाय बेदरा मोन ओ- मोननै ओ-मोननै खोनाबाय नोंथां हेलौ औ औ बे रोखोमनि। खाजि ओंखामजों एबा जौजों मोनजायोब्ला बर'फ्रा जोबोद मोजां मोनो आरो माबाफोर मोनसे हाबा हुखाफोर जायोब्लाबो। बर'फोरा बिदिनो ओ- अमा खाजिखौ जायो माबा मोनसे फोरबो मेला फाथिबाबो बिद दिनो अमाफोरखौ खाजि बानायनानै जायो आरो हाल जां ख्राफ्रावबो अमा खाजि जायो। ओंखाम गोर लै माबा मायबि जाय बायदि बायदि अ अयन्न' प्रखन्न' बेफोरबायदियावनो। अमाख खााजिखौ जायो आरो खोनाबायना नोंथां? आरो बर'फोरा जोब ओ- जेब्ला बोसोर गोजान फैयो अब्लाथ' थालिर फस्ला जायोना बैसागो बोथोराव बेहाय। बो ओ अमाखौ थालिर फस्लाजों संनानै जायो आरो बे संनायनि ओ- एस से ओ माबाखौ निमफोरखौ आं एसे खोन्थानोसै नोंथांनो खोनाबायना नोंथां ओ थालिर फस्लाजों अमाखौ सङोब्ला गिबियावनो उम जायखि जाया थालिर फांसेखौ दानफायनानै दानस'नानै सानि गोरा गां खंखौ खुरनानै गारनो नांगौ आरो ओमफाय गारनानै बै बे सिंनि गुरै एबा गोरलै मादाखौ ओ गोराखौ गारनो नांगौ आरो खोनाबा नोंथां ओमफाय सिंनि गुरै एबा गोरलै मादाख नानैनो उम गज' गज' हास'नानै फिसा फिसा हानानै लाग्रोनानै दैआव सु नानै जखा बायदियै थियारि खा लाग्रोनांगौ आरो खोनाबाय नोंथां? अमा बेदरखौनो मोजाङै दैयाव सुनानै लाग्रोनांगौ आरो जेब्ला एव संगोन थियारि खालामनाय उनाव दानिया माने अरदाबाव ज'अ सारायखौ जाननानै थाव सेरनानै अमाखौ एवना लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव अमायाव संख्रि बानलु हा हालदै होनानै थालिर फस्लाखौ नानै एवनो नांग खोनाबाय नोंथां ओमफ्राय आरो थालिर फस्लाखौबो एवनाय समाव बो संख्रि बानलु हालदै मस्ला आरि बो एसे होनानै लाखानाय थान्दिर गस्लाखौ एवसननानै एवनो नांगौ आरो खोनाबाय नोंथां औ ओमफ्रायाय गोबाव एवनायनि उनाव थालिर फस्लानि दैया जेथिया ओंखारनानै रेबलाङो होबाना दोल गोनां रोसि जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
अब्ला ओंख्रिनि महरखौ नायनानै संख्रि साखिनानै खांना लाबोनांगौ आरो इदि जायोब्लाथाय दोलो जाबाथाय खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
बेफोरबायदिखौ ओ बस सारादु बा बायदि बायदिफ्रावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आरो बेखौथ' थालिर मस्ला खौथ बांसिन बर'फ्रा जौजोंनोबो जायो खाजि महरै जायो नंगौना नोंथां औ बर'फ्राथ' गोबाव ओ गोबां जौ लोङो जौ लोंनायफोरावथ' बिदिनो खाजिफोर बाहाय थायो नङा होमबा नंगौ ना नोंथां औ बिदिनो आरो सबायाइजों अमा गोरा ना जिजों ओ अमा बेफोरबायदि। जायो नों खोनाबायना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो उम जेब्ला सबायखो जों अमा गोरान जागोन अब्ला फार्स्टआवनो ओ खारै नांगौ जायो गिबियावनो सबायखौ खारै एसे होनानैसो रुना लाग्रो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ फोरनानै दोननायाव अमा बेदार गोरानखौ मोजाङै सुनानै थियारि खालामनानै गंसे दोआव थाव होनानै एवनो नांगौ आरो माने सारायल नोंथांजों होनो बांसिनानो औ थाव संख्रि बा बानलु होननानै एवनायनि उनाव बेवहाय ओ सारायाव रुनानै लाखानाय सबायखौ लखबना होनो नांगौ आरो। खोनाबायना
औ नंगौ नोंथां।
दिनो थोजासे ओ जेनेबा ओ ओ एवनानै लानानै संख्रि बानलु बायदिसिना होनानै जेब्ला बेदरा एवखांनाय जायो अब्ला बे ओ सबाय रुखानायखौ होना होब्लानो ओंख्रिया जाबाय आरो। खारै एसे होनानै खोनाबाय नोंथां? जेब्ला बेयो गो दौनानै ओ मिहि मिहि जायो अ ब्लानो सबाइ ओंख्रि जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा होमबा नोंथाङा ए से खोन्थाबावदो आंनो।
औ नोंथाङानो नोंथाङानो बुंलां बाय जिहे थु जोङो सबाय ओंख्रिखौ माबायदिहाय जायो, सबाय खौ गिबियावनो मोजाङै सुनानै ओमफ्राय बेखौ साफा खालामामनानै रुग्रोना लानाय जायो। बिनि उनाव बिथिं अमाखौबो मोजांनो साफा खालामना लानानै बेखौबो थाव एसे होनानै संख्रि, सामब्राम गुफुर, बायदि बायदि रोखोम मस्ला बेबायदि होनानै बेखौ एवना लाांग्रोनाय जायो। मोजाङैनो ओमफ्राय एवना लाखांनायनि उनाव जोङो अमा ओ अमानि ओहोम एवबाय थानाय समाव बै रुना नै लाखानाय सबायाइ ओंख्रिखौ बेयाव होनाय जायो नोंथांङा बुंनाय बायदिनो मिथिबाय दा नोंथां? जेब्ला बियो मोजाङैनो गुदैयो अब्ला ग्लाब ग्लाब गोदो होनानै उनाव मोनसै मोनसै समाव बेखौ जोङो गंगार दोनदियाखौबो बेयावहाय
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ दे होमबा ना बिदिब्ला दिनै अ जोंनि सावरायनाया बेखिनियखवनो दोनथ'नोसै आरो मालाबा फिन रायलायफिनगोन नोंथां दे।
औ औ जागोन नोंथां औ। औ वेलकाम नोंथां।
औ दे।